औ नोंथां
औ
नोंथाङा मा खालामदों?
आङो दंनै उन्दुनानै। नोंथाङालाय?
आंबो नै ओरैनो जिरायग्लांनानै दं बार जादों।
अ'
आर'
मा खबरमोन
नोंथांनाव आङो मोनसे खेथिनि बागैसो सावरायनो सानदोंमोन नोंथांजों।
अ' आं खेथिनि बांद्राय मिथि मिथिया मिथिनायालाय होमबाबो दे एसे आं जा मिथियो बेखौ फोरमायगोन आंबो नोंथांनो
औ नोंथां ओरै साफाथ खेथि खालामनो थाखाय माबादि जानांगोन
सापाथ खेथि खालामनो थाखायथ' जेनेबा हाया एसे रानस्राव जानांगोन। बांद्राय दैब' बारि जानो मोननाय नङा।
औ औ
औ
ओमफाय
ओमफ्राय बिदिनो जेनेबा नों नोंथांलाहा गायगोनबा बेसेसो बिगा दं। बेथारालाय।
ओरैनोथ' बार' बिगा दं बार' बिगाखौ गायजोबनो नागिरदोंमोन आरो।
अ होनोमबाथ' माथो गोबाङानो।
औ।
औ होनबा नोंथाङा गिबियावनो फोथारखौ एवग्रोनानै लानांगोन।
औ।
बारा नङा खनथाम नंबा खनब्रैसो एवबानो जायो।
औ- औ। जेनेबा बार' बिगायाव पुलिया बेसेसो जागोन बायदि आनन्दाज मोनगोन नामा नोंथाङा?
फुलियाथ' बिगासेयावनो हाजारनि बारा जानो नागिरो
अ
मथा-मथि थांगोन एसे बुरजाया
नोंथाङा नेटवारक प्रब्लेम नामा एसे?
आंना नेटवर्कआथ' प्रब्लेम गैया गैनायालाय।
अ मोजां खोनायाखै माने।
औ दा खोनाबाय दा?
औ खोनाबाय। ओरैनो बार' बिगायाव बिस पसिस हाजारसो फुलि जागोन बायदिनाा नोंथां।
औ औ।
ओ ओरैनो ओमफ्राय फुलिनि दामफोरा बेसे बेखौ नोंथाङा मिथियो नामा?
फुलिनि दामाथ' बिदिनो फांसेयाव मालाबा दस थाखा गाहाम थाङो। माबलाबा एसे खम जायो हेलौ।
औ बुंलाय दे।
ऐ आथ थाखा इदिनो सात थाखा एसे खमबो जायो मालाबा बुरजाबो जायो दामा।
औ -औ।
सोलायलाबाय थायो माने।
ओरैनोथ' बहुद खरसा दं आरोना सापादाव।
औ खरसाया हले थाङो। बे हाजिरा लगायनाय मानाय फुलि बायनाय।
औ -औ। ओरैनो माने बिस फसिस हाजारसो खुलिनांगोन आरो। बारो बिगायाव ओ ओमफ्रायथ' मा मा होनाय जायोबा गायनाय टाइमाव
नेटवारर्क प्रब्लेम नामा नोंना मोजां खोनाफैयासै
अ नेतरक प्रब्लेम होनबा एबार खोनाबाय दा
औ खोनाबाय
गोबोरखि हासारजोंबो जायो जानायालाय बांसिनानो गोबोरखि हाजों हासारसो बाहायखायो गायनायाव औ
बेनिफ्राय
ओमफ्राय बिदिनो गोबोरखि हासार ओमफ्राय गायखांनायनि उनाव एम्फौ जायैनि थाखाय मुलि सारो।
औ
आरो सम सम हाग्राफोरखौबो साफा खालामना होबाय थानांगौ हाग्रा बांद्राय जाबाबो साफा दंफा थांनो नागिरा माने।
औ खोनानो मोननाय बायदिब्लाथ' माथो। गयनि गेज
औ औ बेथ' जावगाथार- खानांगोन नंबा दैयाथ' थाजोबो नालाय फोथाराव बिदि दै थायिनि थाखायनो माने हाखर जावनो गोनां- जायो आरो।
औ मथामथ थि जेनेबा बिदि हाखर जावनायजों जाब जों साफा फुलिया बिगासेयाव हाजारसे फन्द्रस'सिमा हाबगोन ना बार'स'निफ्राय फन्द्रस'?
आ
औ
ल बेसे गोजान गोजान गायो
औ मोजां खोनायाखै होनफिनलाय।
नेटवार्क प्रब्लेम नामा मोजां खोनायाखै।
औ
हेलौ
खोनाबाय? हेलौ खोनाबाय दा?
खोनादों बुंलाय।
अ नों बेसे गोजान गोजान गायो बेनि सायावसो जागोन।
औ ओरैनोथ' साफात गायनायनि गेजेर गेजेर गय दंफांफोरबो गायनाय नुयो माथो मानसिफोरखौ दंफांफोरबो
गायनायाथ' गायजायो ओमफ्राय उनाव जेनेबा नों गयफोर हानबाथाय सापात सायाव गोलैबाथाय माने सा पादा गारजि जायो आरो औ दंफां लाइ फांफोरालाय जेबो नङा होनोमबाबो गया मे एसे दिस
औ ओरैनोथ' ओमफाय बिनि थाखाय एक्सट्रा दैनि बेबस्थाबोथ' नांगोन ना
नों बरिंफोर गायना लानांगोन सम सम दै होबाय थानो। औ
बेथ' बिदि आरोना। जेनेबा ओमफ्राय सा पाटनि प्रफिटआ बिगायाव बेसेसो फैयोबायदि
बिगायाव बिदिनो सप्तासेयाव खननैखायो नालाय जेनेबा गोदानावथ' बांद्रायसेबां मोननाय नङा ओमफ्राय फुराना जाबा एसे बांसिन ओं खारो आरो
औ औ औ
अ
जेनेबा बिगायाव खै कुन्टेलसो ओंखारगोन बायदि सापातनि बिलाइआ नोंथां
कुन्टेलसे एसे बाराफोर ओंखारगोनदां बिघायाव औ
थिगानोना मथामथि बिगायावहाय मासाव दस हाजारा फैगोन आरो
औ दस हाजाराथ' फैनांगोन मानो फैया जानो
औ अब्ला थ' थिगानो ना नोंथां
मोजाङानो बेबो लं टार्मनि थाखाय मोजां आरो माने गोबाव समनि थाखाय जोबोद मोजां आरो साफाताबो
औ ओरैनोथ' पारमानेन्ट खिथ थि जाहैबाय बियो।
औ पारमानेन्ट खेथि बेलेग जेबोथ' मावदेर रो हाला नालाय
औ औ ओरैनो खै बोसोरसो जोरोबायदि साफात दंफाङा
जोरनायालाय जोरो बिस बोसोर गाहाम जोरो। नों खलम होनायसो खोथा खलम होबाय थाबानो जोरबाय थागोन आरो बियो माने
आसलथे खलमखौ माबायदि होयो?
खलमखौ बिजौखौ सम जाब्ला दानना होयो बांद्राय जौबा
अह मा समाव दानोमोनथाय
माबा गोजां बोथोर समाव
गोजां बोथोर समाव ना औ ओरैनो ओमफाय सापातनि दामा केजि बेसेसो जायोबायदि
दाथ' बारा दावखाआ खै साबानि दामा दा गोदान गोदान गायदों नालाय
औ
थामजिद' ब्रैजि बिदिसो जाबाय थायो आरो केजि
अह थिगानो माथो ना होमबा
औ
दा आङो देग्लाय गायोबा बोसोरबैसेनि उनाव खाजागोन बायदि दा
दा गायोबाथ बारा सम नाङा बोसोरनैफोरावनो खाजायो।
अ। नोंगौ ना
औ
माने फोथारा ओरैनो गोदाव सोराव थानाय नालाय।
अ
सापातखौनो गायनोसै नामा बिनि बागै मिथिनो लुबैनानै सोंनाय जाबाय आरो नोंथांनाव।
औ बिराद मोजां माने बे बुस्थुआ
अ ओरैनो औ औ ओरैनो आं बार बिगा गायोब्ला बे बार बिगाखौ खाद सानसेयाव खाजोबनो थाखाय बेसेसो मानसि नांगोन बेखौ आन्दाज मोनगोन नामा नोंथाङा
बार बिगा बा दस जन बिदिस नांगोन दसजन फन्द्र जनसो
अ बिदि नांगोन ना
ओम
अ ओरैनोथ साफात खानायनि हाजिराया बेसेथाय दायो
दायो
औ नोंथां
ओ जेनेबा केजि हिसाबबो खायो सोरबा सोरबा ओमफ्राय सोरबा दिनैबा फासस सारिस बिदिनो आरो
अ खिजि हिसाबैबोब्ला
केजि हिसाबैब्ला कुन्टेलजोंसो हमो बेसेबां खानो हायो बेसेबां कुइन्टेल खानो हायो
औ औ औ
ओं
औ बेखौनो नाजादोंमोन आरो ओरैनोथ दा गायोबा अब्ला साफा थुलि बायनायाव लांदां बेसेसो थांगोन बायदि बिस पसिस हाजारसो बायोब्ला
बिस पसिस हाजार सोरबायोबा फांसेयाव सात थाखा खरैबा बेसे जाहैगोन
बेखौथ' नायनांसिगोनसो मथा मथि बार' बिगा गायोब्ला दा एक देर एक देर लाखसोनि खरसा दं आरोना नोंथां।
औ औ औ दङ बाराबो थांगोन जानो हागौ। हाजिरा लगायनायजों जाबजों
औ।
हारसिंनोथ' हाया नालाय बेखौ औ
ओरैनो जेनेबा दै बरिंफोरबो नांगोन ना।
औ दै बरिंआबो नांगोन गेजेर गेजेर
औ दै बरिंआ दा लागायोब्ला बेसेसो लायो बायदि नोंथाङा मिथियो नामा।
दै बरिंआथ' फिसाजादबो दं गिदिर जादबो दङ गिदिर जादखौ लगायबा एसे बारा थांगोन फिसा जादखोबा बारा थांनाय नङा।
गिदिर जादफ्राव लगायोब्ला बेसेसो थांगोन बायदि।
गिदिर जाथखौ लगायोबा बिदिनो नैजि रोजासोआथ' थांगोन बायदि मोनदांं।
अ माने उम गिदिरखौ लुबायब्ला बरिं गंबेसेसो नांगोन बायदि गंथाम बार' बिगायाव
गंथाम नंबा गंब्रै
अ बिदि नांगोन आरोना अब्लाथ' गोबां खरसा दं माथो नोंथां।
दङ दङ खरसाया दङ।
अ जाबाय दे होमबा गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ औ औ दे।